औ हेल' औ औ। दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथां आं आङो ओरैनो दङ।
अ ओरैनो फ्रिबा ना?
फ्रिआव माबाफोर माबाफोर खबर दों ओंखाम जाथ'वाखै नोंथाङा जाथ'वाखै।
बिनि देर मासाव रायरायनो गलायनानै आं नोंथांनि थुनाय जादोंमोन औ। दायो जेनेबा आं नोंथांनाव टपिकनि बागै ज रायज्लायनोसै
औ औ।
जेनेबा जोंहा गोदोनिफ्राय जेनेबा जा गोदो गोदोनि समाव जेनेबा जा बर'फ्रा बा नोंसिनि गामियाव जेनेबा दाव अमा लानाय एबा फिसिनायफोरनि सायाव एसे ए माबायदि मायदि फिसियोमोन बेफोरनि सायाव एसेनो हागोन नामा नोंथाङा औ आरो जेनेबा बेफोरनि बेफोरखौ फिसिनानै जेनेबा जोंहा माबायदि जेनेबा खुङोमोन एबा रां रुफा माबाददि आरजियोमोन जा बेफोरनििसाबै एसे नखर सुंथानायनायफ्राव एसे माबाफोर हेल्प जायोमोन नामा जेनबा एबा मदद जायोमोन नामा बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा औ ए
ओ गोदो गोदायनिओ बर' संसार जानाय बा रायजो जानायफोरावथ' दाउ अमाफ्रा गोबां रोखोमनि हेफाजाब होयो जेरै ओ रांखान्थिनिफ्राय लानानै रांखान्थिनिफ्राय लानानै ओ बेफोरखौ जोङो दाउ अमाफोरखौ जोङो फाननानै गोबां ओ रां रां आरजिनो हायोमोन। आरो बर'नि ओ दाउ अमा जुनार फिसिनानै गोबां रोखोमनि गावसोरनि नांगौ जानाय माइरं दैरं थाव संख्रि बानलु बायदिफोरखौबो जोङो दाउ अमाफोरखौ फाननानै बेफोरबायदिखौ बायनो हायोमोन । बर'फ्रा ओ गोबां रोखोम रोखोमनि ओ जिब जुनार दाउ अमाफोरखौ फिसियोमोन जेरै ओ दाउ, हांसो अमा बोरमा मोसौ मैसो गराय बायदिफोरखौ ओ बर' रायजो ओ गामि गामि गोबां गासैबो न'खरफ्रावनो माने गासिबो नख न'खरफ्रावनो जों बेफोरखौ ओ गोबां जेव जेव गोबां ओ उम न'खरसे न'खरसे ओ न'खरसेफ्रावनो जोङो गामि गामि गोबां बुरजा बुरजा ओ जेरै ओ जिबा नैजि बाजि जौसे बायदि मोसौ मोसा बोरमा मोसौ सौ मैसो बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन । आरो दाउ अमाफोर खौबो दाउ अमाफोराबो गोबां रोखोमनि दाउला-दाउजो दाउ ओ दाउला खासि बायदिफोरखौ जों गोबां नुनो मोनोमोन ।
उम
आरो ओ जेरै बर'फ्रा जोङो अमा फिसा अमा लानानै अमा फिसा जाहोनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो ।
औ।
दाउ लानानै जोङो गोबां आरो रां आरजिनो हायो आरो ओ दाउ दाउ लानानै जोङो गोसो जायोबानो दाउ बेदर जानो हायो
औ।
आरो मोसौ बोरमा बोरमा फोरा जादों ओ जोबोद मोजां बोरमा फिनो थाखाय जोङो। बोरमाखौ जोङो बारा खस्थ' नाङा जेरै ओ गुवार दुब्लि एबा फोथारावहाय हगारनानै होयोब्लानो जोङो गोबां मोजां मोजां बोरमा मोननो हायो आरो जेरै बोरमाफ्रा जादों बोरमा खासि खासि बोरमा खालामब्ला जोङो गोबां ओ रां आरजिनो हायो आरो मोसौ मोसाफोरखौबो जोङो आ दुब्लि फोथार फोराव हगारनानै होयोब्लानो गाव गावनो गांसो जानाय जों मोजां जालाङो आरो जोङो बेफोरखौ बारा आपदाल लानांगौनि गोनांथि जाया
औ।
बेफोर‌ बिदिखौ ओ अ आबदाल लानो थाखाय जोङो गोदो गोदायनि समावहाय लावखार न'खरसे न'खरसे जे ओ लावखार बायदि बायदिफोरखौ जोङो सानै लावखार दाहोना बिदि फोर लानाय जायोमोन बेफोर बायदिखौ जोङो ओ नांगौ समावहाय ओ गावसोरनो दैमा दैसा थांनानै ओ दै दिब फोरखौ लोंहैयोमोन आरो ओ जोंनि बे हो बेफोरबायदिखौ फाननानै थाखाय दा गाव गावनि न'खरनि गथ' गथायनि आफ फरायनाय लिरनाय गाननाय जोमनाय बायदि फोरावहाय जोङो बेफोरबादि जुनाद दाउमा दाउ अमा बायदिफोरखौ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायोमोन आरो बेफोरो रांफ्रा ओ गाव गावनि गथ' गथाय फरायनाय लिरनायफ्रावहाय ओ गस्ला गाननाय जोमनाय आरो ओ लेखा बहि खलम बायदि बायनायफ्राव गोबां हेफाजाब होयोमोन। आरो गावसोरनि जिउ खुंनायावहाय ओ गोबां हेफाजाब होयोमोन जेरै माइरं दैरं बायदि बायदि फ्रावहाय आरो दानि जुगावहाय ओ गोबां सोलायनाय नुनो मोनो । बेफोरखौ आरो नोंथां ओ‌ दानि माबायदि दानि जुगाव माबायदि बेफोर बायदिया गोदोनि माबायदि सोलायनाय नुबोदों नोंथाङा नोंसोरनि एरियानिखौ एसे खोनथानानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ दायो जोंहा जेनेबा औ जागोन नोंथां जेनेबा जोंहा गोदो दाउ अमा खौ जोंहा बर' सुबुंफ्रा गोबां फिसिनायखौ जों नुबोखायो आरो जेरै जोंहा दा दाउ अमा होननानै बुङोब्ला जोंहा माखासे ओ मोसौ मैसो जेनेबा बोरमा अमा हांसो दाउ जोंहा बेफोरथ गोदोनिफ्रायनो फिबोबाय थानो मोन मोनसे ओ माखासे जिब जुनार आरो जेनेबा जिब जुनार दाउमा दाउमा दाउसा माखासे आरो बे जोंहा गोदोनि समावथ' गोबांनो बुरजा बुरजायै फिसिनाय जायोमोन जेन जोंहा मोसौफोरानो जेनेबा बिदिनो बिसथा थ्रिसथा बिदिनो आरो बोरमा मोसौफ्राबो गोबां बेफोरबायदिनो दाउफोराबो जेनेबा बिसथा पन्सास दा बेफोरबायदि गोबां थायोमोन आरो दा गोदोनि समाव जोंहा बेफोरखौ फिनो थाखाय जोंहा गोबां जायगाफोरबो दङमोन आरो दा जोंहा जेनेबा जेनेबा गांसोफोरनि थाखायबो जोंहा ओ गोदो माबा गैयामोन ‌। प्रब्लेम गैयामोन नाथाय दा मानो होनोबा जोंहा गोबां गिदिर गिदिर हाग्रा बंग्रा जेनेबा लांदां जायगाया जोंहा हाजार बे ओनसोलफोराव जोङो खाहैनो हायोमोन । जेनेबा जोङो गुमैनो हायोमोन । गोदोनि समावथ' आरो जोंहा मोसौ मैसो गुमनो थाखाय जोंहा लाबखारनिथ' गोनांथि जाखाथारो नङा होमबा जोंहा दा जायनाव मोसौ मैसो दङ जोंहा बै समावहाय बै न'खरा गोबां माहाजोन बा जेनेबा धोनि सुबुंफोरखौ जोङो मोननो हायोमोन आरो औ दा जोङो गोदोनि समाव जोंहा ओ बिदिनो गारि गुरा जेनेबा टा ओ ट्रेक्टर बायदिफोरजों जोंहाय मेसिनफोरजों जोंहाय गायनाय फुनायफ्रावबो जोंहा जेबो माबा गैयामोन जेनेबा जोङो मोसौजोंनो हालौनानै जेनेबा जोङो गायो फुयोमोन जेरैहाय जोंहा मोसौ हालुवाजों जेनेबा जोङो हालौनानै ओ बिदिनो माइ आबाद जेनेबा बिदिनो गोरान खेथिफोरावबो जोङो गोबां जेनेबा बिदिनो ओ बानलु बायदि दा मावनाय बायदिफोरखौ जोङो मावनो हायोमोन आरो औ दायो जोंहा ओ बिदिनो गोबां जेनेबा ओ मोसौ मोसा फिसिनाय बा दाउ अमा फिसिनायफोरखौ जोंहा एसे खम नुनो मोनलांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो गोदोनि समावथ' जेनेबा जोंहा दाउ अमा फिसिनानैनो जोंहा माखासे थाइसे थाइनै जेनेबा जोंहा नांगौ जानाय मुवा जेरै जोंहा बेफोर बेखौ जेनेबा दाउ अमा फाननानैनो जोंङो नांगौ जानाय माखासे संसार जानायाव गोनांथि जानाय नांगौमाफोरखौ जों बायनानै जेनेबा बेखौहाय फाननानै जोङो फाननानै जोङो माने न'खरखौ एसे सुंथानो हायोमोन आरो जेनेबा खुंनायाव एसे हेफाजाब होयोमोन औ दा जोंहा आरो बिदिनो ओ जोंहा मोसौ मैसोफोरनि जेनेबा बेफोरो दाउमाफोरनि जोंहा जेखिनि बेसेन बैफोरो जेनेबा एसे खम बेसेनमोन आरो जेनेबा एसे मानो होनबा गोदोनि समाव जोंहा रां रुफानि जेनेबा माबायाव जोंहा एसे ओ जेनेबा गैयामोन मानो होनोब्ला बेफोरो ओ गोदोनि समावहाय जेनेबा एसे गोबाङै जेनेबा एभेलेबेलै मोननाय माखासे जिब जुनार ओ बा बेफोरबायदिमोन आरो दा जोंहा नाथाय आथिखालनि समाव जोंहा बेफोरखौ एसे खम नुलानायखौ जों
दानि औ दा दानि जुगफ्राव माने ओ बर' आइजोफोरा माने अ दाउ अमा फिसिनो थाखाय माने दाउ अमा आदार होनो थाखाय मुगैनाय मोनग्रा जाबाय आरो दानि जुगाव माने गोबां सोलायनाय फैबाय जेरै दाउ अमा होनो थाखाय मुगैनाय मोनो बर' आइजो गोबां माने स्टेन्डार्डआव फैबाय मुगैयो आदार होनो थाखाय आरो औ खायफा खायफा ओ जेरै रां ओ रांखान्थि आरजिनो थाखायनो गाव गावनि ओ गामि दफा फाफोरावहाय जेरै दाउ फाराम अमा फार्म बानायनानै गोबां गाव खौनो ओ रांखान्थियाव जौगाहोनो हायो आरो मोसौनि थाखायबो औ मोसौनि थाखायबो मोसौ फार्म बानायनानै जोङो रांखान्थियाव गोबां आरो रजिनो हायो आरो बोरमानि थाखायबो बोरमा फाराम बानायनानै जों गोबां रांखान्थियाव आरजिनो हायो आरो हांसोनि थाखाय बा हांसो फार्म बानायनानै जोङो गोबां रांखान्थियाव आरजिनो हायो आरो दानि जुगफ्राव माने ओ गोबां बर' आइजोफ्रानो बेफोरबायदिखौ माने मुगैनाय मोनग्रा जाबाय आरो
ओ
बेफोरबायदि ओ दानि जुगाव माने गोबां सोलाय फैबाय जेरै मोसौ मैसो मोसौ बोरमा खानो थाखाय ओ जोंनियाव दायो जायगा खालियानो गैला माने दुब्लि फोथारानो गैला गासै गासिबो गारि मथर न' बां गसिबो लामा सामानि जोहैनो जों दा बेफोरबायदि लामा सामाफ्रावसो मोसौ मोसौ बोरमाफोर खानांगौ गोनां जानानै
औ दा जोंहा माखासे जायगाफोर गैयैनि थाखायबो जोंहा मोसौ मोसा फिसिनो नायाव जेनेबा प्रब्लेम जायो नङा मानोथां जेनेबा दायो गोबां सुबुं अनजिमायाथ' जोंहा बांलांगासिनो नङा होनबा सानफा एफा जायनि जाहोनाव जोंहा न' बां लुनो थाखाय माखासे जायगानि गोनांथि जायो दा बैफोर जायगाफोरनि थाखाय थाखायनो जोंहा जेनेबा माखासे हाग्रा बंग्राफोरखौ जेनेबा एवस्रांनानै जोंहा बैफोर जायगाफोरावहाय जेनेबा न' बां लुनानै थाबाय जेनेबा जोंहा माखासे जायगाफोरा बेयावनो जेनेबा ब्लक जानानै थाबाय जायनि जाहोनाव जोङो मोसौ मोसा फिनो थाखाय जोंहा जायगा गैला दा बेफोरबायदिनि जाहोनावनो जोंहा दा गामि गामि जेनेबा दानि आथिखालनि जुगाव जोंहा गोबां खम खम जेनेबा फिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोर खौ मानो होनोबा जोंहा जायगायानो गैया। नों जुदि बुजा लानानैबो जुदि जायगा गैयाबा बहा खानानै दोननाय नङा होनबा औ दा जे जेबा नोंथाय जों बेखिनि ओ माखासे दाउ अमा जेनबा फिसिनायनि औ आ लायरायनो मोन
औ औ औ नोंथां गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो साबायखर नोंथां औ।